औ थां
अ नोंथाङा फन खालामनायनि जाहोना मामोन?
अ गिबि गिबि आवनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
गोजोन मोनाबिलि नोंथां
नोंथाङा आंनो दानदिसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ नोंथाङा आंनो दानदिसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आं गामि आरो नोगोरनि सोमोन्दै सावरायगौमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां
त दा आं गामियारि जिउ आरो नोगोरारि जिउनि सोमोन्दै आंनि बिबुंथिखौ फोरमायनो सानदों
औ फोरमायना होदो नोंथां
जिउ आरो नोगोरारि जिउ मोननैबो गावबा गावनि मुलाम्फा दं नङा होमबा नोंथां औ नाथाय जुदि सोरबा आंखौ सोङो बबे मोनसेखौ मोजां मोनो होनना अब्ला आंनि फिननाया जाबाय गामियारि जिउ मानो होननानै बुङोब्ला आं गामियावनो जोनोम मोनबोदों गामिनिफ्रायनो देरबोदों लाव बोदों नङा होमबा
औ औ
औ बेजों लोगोसे आं उन्दैनिफ्रायनो गोजोन आरो मिथिंगायारि आबहावायावनो थानानै देरबोदों आंहा आंनि गामिनि गोबां गोसोखांथिफोर दं जेरै आं सोरांब्लानो दाउफोरनि सोदोब खोनायो आरो सोमखोर समायना रमायना फोथार नुयो नङा होमबा नोंथां औ बिफोरो आंनि गोसोखौ खुसि आरो रिलेक्स खालामो गामियाव थानायनि देरसिन मुलाम्फायानो जाबाय गोजोन आबहावा नङा होमबा नोंथां
औ औ औ थारैनो नंगौ
औ बेनिफ्राय जों फ्रेस बारहावा मोननो हायो जों सोरांब्लानो जेनेबा बिफां लाइफांजों बुंफबनाय दैमा दैसाफोर फोथार बायदिसिनाफोरखौ नुनो मोन नो बेजों लोगोसे गुबुन मोनसे मुलाम्फायानो जाबाय मानसिनि गेजेराव सोमोन्दो जेनेबा जों भाय बाहागि खुरमाफोर बाय गोबाङानो जों जयै थायो गामियाव नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ दानिया आं नोगोरनि जिउनि सोमोन्दै एसे सावरायनि नोंथोजों
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ नोगोराव थानायनि खाबुफोरानो जादों जेनेबा मोजां सोलोंथाइ। गोदान मुगानि देहा फाहामसालि, मोजां हान्था मेला सपिं सेन्टार बायदि बायदि नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ बेनि थाखायनो खायफाया नोगोरखौ मोजां मोनो नङा होमबा?
औ औ।
औ बेनो नोगोर जिउनि देरसिन गोहो। सुबुंफोरा गोरलैयैनो एबा साख्रि मोननो हायो आरो गावनि केरियारखौ जौगाहोनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ नाथाय बेजों लोगोसे नोगोरारि जिउआ गोबां खहाफोरबो दं। जेरै जोङो नुनो मोनो ट्रेफिक जाम आरो बार गुबुंले जानाय। जों आरो दावराव दावसि नुनो मोनो नङा होमबा?
औ औ।
औ आरो थांना थानो थाखाय गामिनिख्रुइ नोगोराव खरसाया बांसिन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो।
जाय सुबुंफोरा मुखुबै थानो गोनां जायो नोगोराव थायोब्ला नङा होमबा?
औ
औ आंनि साननायाव आरोना गामिनि जिउ आरो नोगोरारि जिउ मोननैनिबो गोनां नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ सोरबाया गोजोन गोग्गो बार आरो आबहावा लुगैयो नङा होमबा?
औ औ।
औ सोरबाया आरो साबसिन सोलोंथाइ जेनेबा गोदान मुगानि खाबु साख्रिनि खाबु लुबैयो नङा होमबा?
औ
औ बेफोरो जाबाय गावबा गावनि गोसोसो आरो ना।
औ
औ जेरै आङो गामिखौ मोजां मोनो होननानै बुंखाबाय। थिग बेबायदिनो गुबुना नोगोरखौबो मोजां मोनो।
औ औ औ।
औ आं नुनायाव गामिफोरावबो गोबां खहाफोर दं आरो ना।
औ औ।
उम देहा फाहामसालिजों माब्लाबा गोब्राब लोमजायोब्ला जों गामियाव फाहामनो हाया जों जेनेबा सोहोर फारसे थांनांगौ जायो हस्पिटालाव नङा होमबा?
औ औ।
औ आरो बेजों लोगोसे जोङो सोलोंथाइखौबो मोजां मोना गामियाव नङा होनबा?
औ औ।
औ बे सोलोंथाइ लानो थाखाय जों सोहोर फारसे थांनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
औ आंनिया बेखिनियानो, नोंथाङा गामि आरो सोहोरनि बागै मा मिथिगौ, जेनेबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा? औ दे होमबा जागायदो नोंथां।
ओ दा होनबा ओ गामि आरो सोरनि बागै ओ नोंथांनिसिम आंनि फारसे जि हायो आं एसे फोरमायना होनोसै, ओ, नोंथाङाबो एसे बुलां खाबाय गामिनि जिउ आरो नोगोरनि जिउ खुंनाया मोननै गुबुन मोननै गुबुन गुबुन थांना थानायनि लामा
औ।
मोननैबो गावबा- गावनि मुलाम्फा आरो उसुबिदाफोर दं ओ खायसेया गामिनि गोजोन आरो समायना महरखौ मोजां मोनो आरो खायसेया नोगोरफोराव थानाय गोदान मुगानि सुबुंफोर आरो सुबुंफोरखौ ओ मोजां मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ।
ओ गामिनि जिउ आरो,, नोगोरनि जिउनि गेजेराव सायख'नाया सासे, सासे सुबुंनि गोनांथि केरियार, जिउ, ओ आदब आरो गावारि साय ख'नायनि सायाव सोनारो ओ गामिया ओ सरसनस्रायै सोमखोर फोथार, दैमा, हाग्रा- बंग्रा हाजोफोरजों मुंखनजानाय मोनसे फिसा थाग्रा जायगा।
औ।
गामिफोरनि सुबुंफोरा,, गावसोरनि जिउ राहानि थाखाय, बांसिनै आबाद ओ जिब- जुनार फिसिनाय, ना- हमनाय आरो फिसा फिसा ओ फालांगिनि सायाव सोनारो, गामिनि जिउआ ओ गोजोन गोरलै आरो मिथिंगानि खाथि बारा गोगो जायो। आबहावाया साखोन- सिखोन आरो दावराव आरो ट्रेफिक खम जायो, नोंथाङाबोथ' दानि बेनि फारसे एसे फोरमायलांखादों।
औ नोंथां।
सुबुंफोरा फुङाव सिखारनानै सानाव अ खस्थ',, खस्थ' खामानि मावो आरो बेलासियाव गावनि न'खरजों सम हगारो। ओ न' सुंसेनि सुबुंफोरा गावजों‌ गाव मोजाङै सिनायो आरो गोब्राब समाव ओ गावजों- गाव हेफाजाब खालामो।
औ।
ओ बेयो सुबुं माहारिनि आरो सोमोन्दोनि मोनसे गोख्रों मोन्दांथि सोमजिहोयो आरो,, नोंथां
औ नंगौ
गामिनि जिउनि मोनसे देरसिन मुलाम्फा जादों बेनि मिथिंगायारि सु समायना सोम सोमखोर फोथार खिरि बारनाय बिबार बोहैबोनाय दैमा दैसा आरो ओ दाउ दाउफोरनि रोजाबनाय गामिनि जिउखौ निजोम आरो गोजोन गोनां खालामो ओ मानसिफोरा ओ थाजिम फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं आरो गाइखेरखौ मोजां मोनो। जायखौ बांसिन जायगायावनो दिहुनजायो। गथ'साफोरनि थाखाय ओ गेलेनो थाखाय लांदां जायगा थायो आरो गोजोन आबहावाया नारसिननायखौ खम खालामो। थांना थानायनि ओ खरसाया सरासनस्रायै नोगोरफोरनिख्रुइ खम जायो बे बाथ्राखौ नु माबबो दा एसे फोरमाय लांखादों।
औ नंगौ।
ओ बेनि गेजेरावनो आङो ओ गामिनि जिउनि माखासे खहाफोरखौ बुंनो सानदों। ओ सोलोंथायारि फसंथान देहा फाहामसालि आरो हान्थाामेलानि खाबुफोरा जोबोद ओ खम जायो। ओ गोबां गामिफोराव स ओ खामानि मावनाय ओ खाबुफोराबो खम जायो। जायनि थाखाय लाइमोनफोरा मोजां साख्रि नागिरनानै नोगोराव थांनो गोनां जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ।
नगोरनि जिउआ गामिनि जिउनिख्रुइ ओ जोबोद गुबुन नोगोरा गोदान मुगानि बिलि बिल्दिंफोर ओ दारिमिनफोर शपिं सेन्टारफोर ओ फरायसालि फरायसालिमाफोर ओ देहा फाहामसालि ओ बिदिनो बायदि रोखोमनि गेदेर आरो जौगानाय ओनसोल
ओ नोगोरफोरा ओ फालांगि खारिथि थि बिरोंदामिन सावस्रि जोथोन सोलोंथाइ ओ बेंक आरो दिहुनथाइनि बायदि बिथिङाव गोबां साख्रिनि नि खाबु होयो ओ गुबुन गुबुन ओ हारिमु धोरोम आरो बेकग्राउणडनि सुबुंफोरा नोगोरफोराव
जयै थायो जाय मोनसे रोखोम आरो जिउनि गोनां समाज सोम सोरजियो
औ
नोगोरनि देरसिन मुलाम्फाया जादों साबसिन सोलोंथाय आरो सावस्रि जोथोन मोननाय
औ।
नोगोरफोराव मोजाङै साखा फारायै फरायसालि फरायसालिमा मुलुगसोलोंसालि देहा फाहामसालि आरो ओ बिजिरसं मिरुफोर दं।
औ।
फरायसाफोरा ओ गुन गोनां ओ सोलोंथाइ मोननो हायो। जेराव। बेरामिफोरा गोजौ थाखोनि फाहामथाय मोननो हायो।
औ।
बास ट्रेन आरो। मेट्र' सिस्टेमजों लोगोसे। रायजोआरि हान्था मेलाया। दावबायनायखौ गोरलै खालामो।
औ।
बिदिनो बायदि रोखोमनि आरो आरो बेजों लोगोसेनो। गामि ओनसोलाव जोबोर ओ। हायुंआरि बार बार मोनो नेचारेल बार मोनो । नाथाय गुबुंले जाया मानो होनब्ला बेयाव। नोगोरा।
औ।
सरि गामिया मिथिंगायारि बे। बिफां लाइफांजों बुंफना थानाय नालाय बेयाव बेराम आजारा। खम जायो होनना आं मिथिनो मोनो नाथाय। गुबुन फारसे सोहोर ओनसोलाव गोबां गारि मथर खारो गोबां ट्रेफिक जायो काखाल खारना बायदिसिना रोखोमनि गुन्दै गनानै। मानसिफोरखौ बायदि रोखोमनि बिगुरनि बेराम खालामनो हागौ। बेबादिनो बेबायदि गाज्रि बेसाद गारनाय प्लास्टिक बायदिसिना। ना गारनानै हाफोराबो लेथ्रा जायो बेबायदिनो बेबाय बेखौ नाथाय गामि ओनसोलाव नुनो मोना। बेबायदिखौ गामि ओनसोलाव जोबोर खम नुनो मोनो मानो होनोब्ला दखानफोराबो जोबोर खम जायो नालाय नाथाय टाउन फलाव दखानफोर बायदिसिना गारिघराफोरनि जेबो आंखाल गैया बेखिनियानो ओ।
हेल' नोंथां औ। दाथ' जोंना समावाबबो जाबाय नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा नोंथांजों सावरायना गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय। आरो जेनेबा जों। आयदायानो जाबायमोन जोंनिया मा गामि आरो नोगोरनि सोमोन्दै। मोन नङा होमबा।
औ औ।
औ बेनिफ्राय नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननायनि थाखाय। नोंथांनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां आसा खालामो इयुनाव नोंथांजों। फिन सावरायफिननो मोनगोन।
अ नोंथांजोंबो इयुनाव खनसे फिन सावरायफिननो मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय गोजोनथों नोंथां गोजोनथों।